अ
अ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
दा नोंथां आंथ' ओरैनोसो दंथयो दायो
गासिबो खबरफ्रा मोजां ना
औ दंथ'यो नोंथां मोजाङैनो नोंथांनिया माबोरै खबरफ्रा
दाथ' आं मोजां दाथ' गिबियावनो गोदेरफोरनि
औ
औ दे
नोंथांनि माथोखौ मोजां बुजियाखै नोंथां
अ दा नोंथाङा मोजां खोनादोंना
औ-औ खोनाबाय दायो
अ दा होमबा जोङो मोनसे आयदा लाना सावराय
औ
मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
दा
नोंथांनि माथाखौ मोजां खोनानो मोनाखै नोंथां
हेलौ
औ औ नोंथां खोनाबाय दायो
औ औ होमबा जोङो जोंनि ए जोंनि बुहुमाव दायो ओ
औ
ओम मोनब्रै रोखोमनि मोननो हायो जेरै जों बे मोनब्रै रोखोमनि गेब्रेंनायफोरनि सायावनो जोङो सावरायनो आखायाव लादों जेरै जोङो मोनब्रै रोखोमनि गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जों गियाव बार गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय दै गेब्रें गेब्रेंनाय आरो लोगोसेनो जों सोदोब गेब्रेंनाय मोननो हायो जायखौ जोङो इंराजियाव पलुसन होननानै बुङो थ' बे मोन ब्रैनि गेजेरावनो नोंथांआ बबेबा मोनसे गेब्रेंनायनि सायाव फंनैसो आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंनि मिथिनायखौ
औ औ औ औ नोंथां दा आङो बिनि सायावथ' आं हा गेब्रेंनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां एबा आं एसे फोरमायनो सनाय आं जेसेबां
औ
रोंगौथि दं एबा बिनि सोमोन्दै मिथियो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै आं नोंथां दा बिदिबा हा गेब्रेंनाय होनोबा जोंहा बुंनो हायो हा गाज्रि जानाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा हा गेब्रेंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गिबि गिबिआवनो मोननो हायो आथिखालाव बाहायनाय जा जोंनि रासायनिक हासार बिनि जाहोनावबो एबा बेखौ बाहायबाय थानायनि जाहोनावबो जोंहा हाया गेब्रेंलांनाय खौ नुनो मोननाय जायो मानोना आथिखालाव सुबुं माहारिफ्रा ओ थांना थानायनि जुजिलायनायाव जोंहा आबाद फोथारफोरावबो ओ गोबां आबाद मोननो थाखाय गोबां बिदिनो रासायनिक हासार बाहायनायनि जाउनाव आथिख आथिखालाव नंगौ ओ फिथाइ फोरखौलाय गोबां मोननो हायो नाथाय फिथाइफोरखौ गोबाव मोनोब्लाबो जोंहा ओह बे हायाव जुदि रासाइ रासायनिक हासार गोबां बाहायबाय थायो अब्ला बैफोरबायदि हायाव जेनोबा बेफोरबादि हासार बाहायाब्ला जोंहा ओ आबादफोरा जानायखौ नुनो मोननाय जाया आरो नोंथां मा होनो बेखौ बाहायबाथाय बाहायबाय थानो गोनां जायो आरोना बेनिखायनो जोङो बेखौ बेफोरबायदि जोंहा हा गेब्रेंनायनि मोनसे जाहोन होननानै जोंहा बे रासायनिक हासार बाहायनायखौबो जों मोननो हायो दा बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगाआरि हासारफोरखौ जों बाहायोब्ला जोंहा बेफोरबायदि जेबो जेंनाया सोमजिआ ओ फारसेथिं जोंहा हाया मोजाङै थि थायो दा जोंहा रासायनिक हासार फोर बाहायनायनि जाउनाव जोङो आथिखालाव गोबां जायगायावनो ओरैनो जोंहा फिथाइफोरखौ एबा आबादफोरखौ मोननो हाला आर ना नोंथां हा गेब्रेंनायनि जाउोनाव दा बिनिखायनो जोङो आथिखाल समाव गोबां हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनाय नुनाय जायसै आरो ना आबाद फोथारफोराव सिगाङावथ' बेफोरबायदि आबाद फोथारफोराव हासार फोरखौ बाहायनायखौनो जायामोन जा हानि जा हासार थाखानाय बे जोंनो जोंहा आबादखौ मावनाय जायोमोन एखनबा एखनबा जोंहा गोबोर हासारफोर गारना होयोमोन बेफोरजोंनो जोंहा गोबां आबादफोरा थोजासे जायोमोन आरोना नोंथां नाथायथ' आथिखालाव दााबायदियै समाव जोङो रासायनिक हासार बाहायाब्लानो जोंहा आबादखौनो मोननाय जाया बेफोरबायदि जोंहा
आबादा एबा हाया गेब्रेंनायखौ जों मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा बार गेब्रेंनायखौ जों सावरायनो हायो बार गेब्रेंनायावबो जोंहा बुंनो हायो जे आथिखालाव गोबां जौगाबाय नङा होमबा बुहुमा बे बुहुम जौगानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जायगायावनो बायदिसिना दारिमिनफोर बाहायनानै जों नांगौ मुवा बेसादफोरखौ दिहुननानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोंहा बेफोरनि मादाव बुंनो हायो जोंनि ओनसोलाव थानाय हिसाबै जोंहा साहा बिलाइनि आबाद बे आबादाव जोंहा बे आबादखौ मावनायावथ' जेबो जोंहा एसेबां खहा जाया जायो जानाया बेयावबो गोबां रासायनिक हासार बाहायनानै हाखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो दा बिदिनो जोंहा बेयाव बाहायनाय गोबां मुलि जेरै एम्बु थैनाय बिदिनो बिलाइ मोजां जानाय बायदिसिना मुलिफोर बाह हाया होनोमबा नोंथां जोंहा साहा आबादफोराव द बेफोरो आबादफोरा जोंहा मुलि होनायनि जाउनावथ' मोजां जायो नाथाय बाराव गोबां गेसफोरा दै मुलिनि गेसफोरा गोसारनानै बार खौ गेब्रें होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैयाव ओंखारनाय जा साब्लाय सबिलाइ दिहुननाय जा कारखाना एबा दारिमिन बेयावबो जोंहा गोबां उखुन्दै खैलाफोर सावनाय जायो बेनि जाउनाव जोंहा बारा गेब्रेनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालावथ' गोबां गारि राफोर जोंनि आसामावबो दङसै बिदिनो जोंहा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै प्लास जोंहा हजों दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदि बायदि बेफोरनि बिथिङाव जोंहा उखुन्दै ओखारनानै जोंहा आबहावा एबा बारा गेब्रेनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो ना नोंथां दा नोंथाङा बे फोरनि सोमोन्दै एसे मोजाङै मिथिबावोब्ला आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां जिखि जाया मानो नोंथाङाथ' बुंलांखांफायानो जेरै जोङो हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोङो जेरै आबाद मावनायावनो नायोब्ला जों नुनो मोनो जे जेरै गोदोहाय जेनेबा जों जिबियारि एबा मिथिंगायारि हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन जेरै जोङो इउरिया पटास बायदि बायदिफोरखौ बाहायालासिनो जोङो जोंनि जा दाखोर दाला बायदि आरो जेरै जोङो गोबोरखि बोरमा खि बायदिफोरखौनो जोङो जायफोरा माने दान्दिसे बाहायब्लाबो माने हाखौ जेबो गेब्रेंनाय लाबोआ अदेबानि बेखौ मोजां सिनसो खालामनानै होयोमोन बेफोरखौ जोङो ब बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै रासायनारि ह हासार इउरिया बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोङो एम्फौ एम्फौ थैनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो दिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा जेरै हा गेब्रेंनाय जानायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो जोङो बांसिन बांसिनै नुनो मोन्नायानो जाहैबाय जेरै जोङो प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिकआ थाबै जोङो सेवनायखौ नुनो मोना बेनि गेजेरजों जोंनि हा्राखौ बांसिन गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोङो आरो दिनै ओ बार गुबुंनाय बार गुबुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आथिखालाव दायो बारा ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जायखौ जोङो माने गिदिर गिदिर सोहोराव थाबाथाय गाव गावनो एसे हमदांनो मोनखायो जेराव जोङो हां लानायाव उसुबिदा जायो आरो गाज्रि गाज्रि मोनामनाय बेफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला माबाखौनो नुयो जेरै जोंनि ड्रेन सिस्टेम ड्रेन सिस्टेमा आथिखालाव मोजांबो नंलिया ओंखायनो दाखोर दाला गारसोजोबबाय आरो लोगोसेनो गाज्रि मुवाफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों गारनायनि गेजेरजों जोंहा मोनामनाय मानाय बेफोरजों बारा गाज्रि जायो आरो लोगोसेयैनो गोथौङै बिथिङै नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बे खारखाना बायदि बायदिफोरा जेरै बे औ उखुन्दै गलांग्राफोरखौ गोजौआव होनांगौमोन नाथाय मोजाङै गोजौआव होयियाव बेफोरो माने जोंनि बारमनडलावनो गोग्लैफिनजोबनानै जोंनि बारखौ गुबुंले खालामो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हां लानायाव गोबां खस्थ' होनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो जोङो जेरै पेट्रल डिजेल बेफोरो आथिखालाव बाहायनाया गोबां जाबाय बेनिफ्राय खामनायनिफ्राय जोङो गोबां गाज्रि गेस जोङो मेटिन बेफोर गेसफोरखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो बे फोरनिफ्राय जोंनि बारमनडलाव जोबोद गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों जेरै मेटिना जोंनि हां लानायफोराव जोबोद गाज्रि बेफोरखौ जों हां लायोबा माने हां लानायाव जोबोद खस्थ' मोनो जेरै जोंहा माने देहाफोरनि अंग'फ्रा गाज्रि जालांदों बेदिनो गोबां माने चान्स थायो आरो आरो दानि बार गेब्रेंनाय थांबाय हा गेब्रेंनाय थांबाय आरो दै गेब्रेंनाय होनोब्लाबो जोङो दै गेब्रेंनायखौ आथिखालाव गोबाङैनो नुनो मोनो जे जोंहा जेरै आथिखालावथ' दायो बाहायनाय मुवाफ्रा गोबां गाज्रि दा दै बाना जानायनि गेजेरजोंबो दैया गोबां गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो लोंग्रा दैनि थाखायनो गोबां जायगा लानानै जायगा गोबां माने ओ बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनो गेब्रेंनायनि बेलायावबो जों बेखौनो बुंनांगोन जेरै जोङो आबाद फोथाराव आबाद मावो आबाद मावनाय लोगो लोगोनो गोबां रासायनारि मुलिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरो गासै जेबो उनावहाय बे दैमायावनो जमा जाहैनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां दैनि गेब्लेनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो सम मोनसे लानानै बे कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैया जेब्ला माबायाव थाङो दैमायाव थाङो अब्ला जोङो गोबां माने जायगाफोराव ना जिब जुनार बायदि बायदि दै सिङाव थानाय जिब जुनारफ्रा थैनानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो खारखानानि दैफोरखौ दै गा जि मुवाफोरखौ दैमायाव गारबनायनि थाखाय बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोनो। आरो दहायनो बुंबोखानाय आं ओ जोंहा जेरै हासार बायदि बायदि आरो बायदि बायदि थैग्रा एम्फौ थैग्रा मुलिफोरखौ ओ दुब्लि फोथाराव सारनायनि गेजेरजों दैयाव बेयो मिलायहोनानै बेफोरबायदिनो दैखौ गाज्रि मोनो। आरो लोगोसेयैनो जोङो मोनसे गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला सोदोब गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेंनायाबो आथिखालनि गोबां जाबोबाय थानाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सोहोर नोगोराव नायोब्ला नुनो मोनो गोबां खारखाना बहायबाय बेफोराव गोबां गिदिर गिदिर मेसििनफोर ओ मेचिनफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बे मेसििन बाहायनायनि गेजेरजोंनो जोंनियाव गोबां साावन गोसा बेफोरजों जुजिनांगौ गोनां जायो जेब्ला जोङो साखाथियाव थानाय सुबुंफोरनाव सोंगोन अब्ला बिथांमोना बुंगोन माने जेब्ला जोङो गोबां साउन्ड जानाय खाथियाव थाबाय थायोब्ला माने आथिखालाव माने माने खोमाफोरनि खोनानाय गोहो आरो जोंनि मानसिनि देहा थ माने मोजाङै थाबाय थाया होननानै मिथिनो मोनो आरोोना दा बेफोरनि सायाव बेफोरखौ माबोरै हमथानो हागोन नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां जोंहाथ' सोदोबगिरि फोरोंनाय होनबा नोंथाङा बुंलांबाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव गोबां प्रग्रामफोर जायो नङा होमब नोंथां बेफोराव जोंहा ओ नांनायनि बारा बांसिन साउन्ड होनानै मानसिफोरखौ रं जानाय नुनो मोननाय जायो दा बेफोर बिथिङाव नायोब्ला जोंहा बेफोर रंजानाय बिथिङाव बांद्राय साउन्ड होआलासिनो जासेबां नांगौ एबा सुबुङा जाबायदिखौ सहायनो हायो।